औ नोंथां औ नोंथां
अ नोंथाङा सम दंना दसे सावरायनो?
औ दङ नोंथां
आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ औ नो
जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जाग्रा आदार बुङोब्ला ज जोङो गबियावनो अनला‌ ओंख्रि बे खौ‌ बुंनो हायो बिनिफ्राय सबाय साम' आरो नारजि अमा मैगं खारदै। बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय मैथा ना बिदिनो गो औ नोंथां गोबां रोखोमनि दङो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रि बेबा सबायखौ बुङोब्ला जोङो बे खौ गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जानो हायो जेरैहाय अनला दाउ आरो अनला अनला थाइगिर अनला मुला गोरान आरो। अनलाखौनो जों मुला गोथांजोंबो जानो हायो। बिदिनो गोबां गोबां मैगंजो जानो हायो जेरैहाय लोनथि मैगं मुदुफुल बिबार बिदिनो गोबां गोबां रोखोमै थिग बिदिनो जोङो जुदि बेफोरनि सायाव सावरायनोब्ला आरो बेखौ मोजाङै जोङो मिथि नोब्ला बोरै सङो बेखौ जोङो गुवारै सावरायनो हागोन नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ जोंङो गुवार हिसाबै सावरायनो बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रि बा सबाय साम'नि सायाव सावरायजागोन आङो गिबियावनो अनला ओंख्रिनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
ओ जागोन दे नोंथां दे
गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो माइरं आरो दाउजों सङोब्ला जोङो दाउ आरो खारै बेखौ नांथारगोन जोंङो अनला ओंख्रिखौ खारैजोंसो सङो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंङो खारैखौ नांगोन बेनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरं जाय जों जोङो अनला सङो बे माइरंखौ जोङो दसे समनि थाखाय सोमनानै लाग्रोनांगोन दैजोंहाय नोंथां दैजों दैजों दसे सोमनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जोङो बेखौ दैयोब्लाथाय मोजाङै गुरै रुननानै मोजाङै थाबनो गेब्लेनायनि थाखाय सोमनाय जायो
औ नोंथां औ
औ बेखौ जोङो मायाव देगोन बे सोंथिया फैयो बेखौ जोङो देयो दानि गोदान मुगाजों गोरोबफानानै जोङो सोलिगासिनो सिनो दङ नालाय जोङो बेखौ ग्राइडार मेसिनजोंबो देनो हायो आरो जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ मोननि दिननि समनिफ्रायनो जोङो देबोनाय जा उवाल आरो दिंखि बेसोर मोननै यावबो देनो हायो जों जोंनि सुजुग सुबि खौ नायनानै जोंनि हिसाबै दे-देनो हायो
औ नोंथां
बेखौ जोङो माइरंखौ जा जोङो सोमनानै दोनदों बेखौ जोङो दसे सोमनि नि थाखाय मोजाङै साफा सुनानैहाय जोङो मोनसे खिरखा बा गरम गोनां जायखिजाया आइजेंफोराव जोङो बेखौ सुखांनानै दोननाय जायो मानो सुखाङो बुङोब्ला जोङो बेखौ देनायाव जाहाथे मोजाङै देनो हायो आथा जानानै दैजों माजों सिथाबा बेनि थाखाय जों दसे समनि थाखाय बेखौ सुखांनानै दोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेनिफ्राय जोङो जाहा दाउजों संगोन नालाय बेखौ जोङो दाउ खौहाय जोङो मोजाङै सुनानै लानांगोन गोदानानै बेनिफ्राय जोङो जायखिजाया गंसे आइजें सारायफोराव जोङो साराय मोजाङै एवफ्रामनानै लागोन बेयावहाय जोंङो एवफ्रामनो थाखाय थाव गुबै नांगोन जोंनो जोङो अनलाखौहाय जोङो खारैजों जायो होननानै मोनथियो अब्लाबो जोङो बेफोरबायदि दाउ फोर होनोब्ला जोङो थावखौ बाहायनाय जायो थाव गुबैयाव जोङो सामब्राम गुफुर ओ गोजा बेफोरबायदिखौ होनानै जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोगोन मानो एवफ्रामनो बुङोब्ला जोंनि दाउनि गोथां मोनामनाया खारो आरो दाउनि मोदोमनाय मोजां मोदोमनाया फैयो बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोजाङै मस्ला सामब्राम गुफुर आलौ बेफोरबायदि होनानै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै एवफ्रामनानै जोङो बेखौ औ दसे समनि थाखाय जायखिजाया आइजेंआव हा खांनानै दोनग्रो जागोन नङाब्लाबो जोङो दायरेकयैनो बेयावहाय जोङो दैखौ होनानै हमनानै होजागोन आरो बेनिफ्राय दै मोजांयै ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला जोङो बेयावहाय खारैखौ होनाय जागोन खारै संख्रै बेखौहाय बेनिफ्राय जा जोङो अनला देनानै लादों माइरं बेनि माइरंनि अन गुन्दैखौहाय जोङो मोजाङै बेयाव गोदौनाय ग्लब ग्लब गोदौनायाव जोङो होनानै लागोन मानो बुङोब्ला जोङो बेखौ गोदौनायाव मानो होयो होननानै सोंथि सोंनाय फैयो जुदि जोङो बेखौ मोजाङै बे ग्लब ग्लब गोदौनायाव होआब्ला बियो गथा गथा खायो बेनि थाखाय खाय जोङो मोजाङै गोदौनाय ग्लब ग्लबाव एसे एसे होनानै होबाय थायो आरो आरो फारसेथिंजाय फारसे आखाइजों जोङो गारबा बा सागंजों ए रनानै होबाय थायो जाहाथे बियो सारायनि थालोआव खामा बा गथा जाया बेनि थाखाय जों एरबाय थायो। जुदि जोङो बिदियै संनो जुदि रोङाबा जोङो ओरै मोनसे आयदायैबो संजायो मोनसे गामला बा दाबोरफोरावहाय बे उन गुन्दैखौ लानानै दै गुदुंजों मोजाङै गलायनानै लखबनानैबो होजायो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
जोङो अनला ओंख्रियावहाय खारै आरो संख्रै बेसोर मोननैया गोनांथार मुवा। मानो बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ गोथाव खालामनो थाखाय संख्रि आरो खारैया मोजाङै नांथारनांगौ जायो बेनि थाखाय जोंनो अनला ओंख्रि ओंख्रि संनायाव खारै नांथारगौ आरो खारैया मोजाङै अनलायाव नाङोब्लासो गोथाव जायो। बेनि थाखाय औ। जोङो बेखौ मै साखि साखियै होबाय थागोन आरो नोंथां। खनसेनो होखाया आरो बेखौ एसे गथ था जायोब्ला जोङो मोननो गोनाङावहाय जोंनि बोथोरजों मिलायनाय बादियै जा जों दुन्दिया मोनो बे खौहाय होनाय जायो आरो नोंथा। जुदि नोंथाङाबो बेनि सायाव फोरमायनो सानदोंब्ला
ओ जागोन नोंथां जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्राय जाबोनाय जोंहा जेखिनि दा जाय थिग मोननो हानाय जोंहा गोखा गोखै होननाय मोनसे मैगं दङ जायखौ जोङो ओ ओ बाद सैथ्र' दाननि जोबथा खालार खालि संक्रान्ति दिनाव जों संनानै जानाय जायो। जाहाथे जोंनि ओ बेमार आजारफोरा हामो होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ।
औ नंगौ नोंथां।
जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार माखासे दोरोङारि मैगंफोर दङ। जेरै ओ लाइ खारै, लाफा खारै अनला दाउ, सबाय दाउ आरो अनला मेवाइ, थालिर फस्ला अनला, बेफोरखौबो जों जायो। दा आङो नोंथांनो जोंनिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि सबाय आरो साम' बेखौ आङो फोरमायनो सानदों। दा ओ सबाय सबाय आरो साम' खौ संनो थाखाय गिबियाव जोंहा सबायखौ एवग्रोनानै बेखौ बथलफोरजों होखेनानै लाग्रोनांगौ। होख्रेमखांनायनि उनावहाय खायफाया उवाल बा दिंखिफोरजों बेखौ एसे देनानै लानाय जायो। जाहाथे बेनि बिगुरफोरा खारो बेनि थाखाय बेनि उनाव जोङो जोंनि जाखिनि जोङो साम'जों सबाय संगोन बै साम'खौहाय जोङो मोजाङै दाखोनखौ एरखानानै दाखोनखौ गारनानै जों मोजांयै दानना लानांगौ। साम'आव गोबां रोखोमनि दं ‌जेरै साम' लादाय, साम' गुरै, साम' खहे, साम' गोलाव ओ साम आज‌ ओ आजोननाय बेफोरखौहाय जोङो मोननो। थाङो दा जोङो साम'खौ गिबियाव जोङो दाखोन गारनानै दाननानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनावहाय जोङो दसे ओ ओ नारें लिबु फोरजों बा संख्रि होनानै ओ दसे सोमहाबनानै दोननाय जायो। जाहा थे साम'आव थानाय माखासे बिजानुफ्रा बा सालावफोर बानानै थायोना नोंथां। दै हाय बेफोरखौहाय खारहोनो था खाय जोङो संख्रि आरो लेबुफोरजों जों सोंहा-सोमहाबनानै दोननाय जायो। सोमहाबखांनायनि उनाव जोङो ओरै जोंहा साम'खौ ओ सबायखौबो रुबाय थासिगोन खारदै होनानै। आरो ओरै जोंहा साम'खौबो मानजिबाय थासिगोन जाहाथे साम'नि मैलाफ्रा खारो। ओ बिदिनो साम'फोरखौ मोजां मानजिनानै ओ जोंहा लायो। साम'खौ मानजिखांनानै जोंहा ओ रुनानै लाखानाय सबायखौहाय जोङो ओ सा बुंजों बा‌ खायफा जायगायाव दालि‌ गथा सागं बेफोर बुङो। बेजों जोङो साग्लिना लानांगौ जायो। जाहाथे मोजां रुइयो जानायफ्रावबो मोजां जायो। दा रग' रगायबा जोङो जानो मोजां मोना नोंथां जायनि थाखाय जोङो ओ सावगंफोरजों सा ग्लिनानै लानो गोनां जायो। दा बेबायदिनो ओ सा सबायखौ रुखांनायनि उनावहाय जोङो साम'खौ मोजाङै एवग्रोनानै लानाय जायो। दा एवनाय समाव खायफाया ओ हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय जेरै मस्ला मस्लिफोर बेफोरखौ होयो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानै एवनाय जायो। जों थाव होनानै एवनाय जायो। गोदोनि दिनावथ' जों बेफोरबायदि थावखौ बाहायामोन। खारदैखौनो जोंनि गुबै होननानै जोंहा लायोमोन। ओ दा बेबायदिनो दा साम'खौ एवखांनायनि उनाव जेब्ला बियो एवनाया जायो अब्ला जों रुनानै लानाय ओ सबायखौहाय जोङो बेयाव होसननांगौ। दा खायफाया खारदै बाहायो खायफानि जायगायाव खारदै गैयाब्ला जोङो खारदैनि जायगायाव सदा एरि सदाखौबो जों बाहायनो हायो। ओ सदाखौ जोङो बाजार फ्रखव बायनानै मोनो। खारदैयाथ' जोंनि नेचारेलि जोङो आखाइजों बानायनाय जोंहा थालिर बिफां, बेसर साबा, सिबिं साबा, बेफोरनिफ्राय सावनानै जोङो बानायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जों खारदै एबा सदाखौ होनानै जोङो साम' आरो सबाय ओंख्रिखौ संनाय जायो। बेबायदिनो मोनजासे जोङो गोदौ होबाय संबाय बिदिनो सङै सङै संनानै जेब्ला जोङो ओ मोजां टेस्ट फैनो थाखाय जोङो संख्रिखौबो साखिबाय थानांगौ जायो। मानो होनोब्ला मोजां संख्रि बानलु नाङोब्लासो जोंना ओंख्रिया गोथाव जायोथ'।
औ नोंगौ नोंथां।
बेखायनो जोङो ओ मोजां संख्रि साखि साखि जोङो संनाय जायो जेब्ला मोनगोन अब्ला जों बेखौ ओ मोजाङै जयैनो जाबाय। बेबादिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव जोङो ओ सावरायनो हायो।
औ नंगौ नों
दा नोंथांनि आं मोनसे कुइसन खालामबावनो सानदों। सोंद'यैब्लाबो नोंथाङा फोरमायनो हागोन। ओ गोदोनि दोरोङारि जानाय आरो आथिखालनि दोरोङारि जाग्रा आदारानि सायाव नोंथाङा माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा? बिनि सायाव फोरमायनो हागोन।
औ नंगौ नोंथां जोङो गोबां सोलायनाय नुुबो दों गोदोनि दोरोङारि जानाय आदार आरो दानि जानाय दोरोङारि जानाय। गोबां फारागथि दङ थिग बिदिनो जोङो गोदोनि आबै आबौमोनखौहाय जोङो जेरैहाय ना ओंख्रि संनाय ना ओंख्रि संनाय जायखि जाया जोङो गोखैजोंनो मै थाजोंनो जा बा खोरदैजों जा जायखि जाया ना ओंख्रि संनाय बेफोरखौ जोङो बुं होनो हायो हाथ खाथिखौ बेखौ बुंनो हायोदि जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना बेखौ थाव जो जेरैहाय जों दा थाव गुबै बा बाहायो बिसोरो बेफोरबायदि बाहाया लासेनो बाहाया लासेनो गाव आव नाखौ डाइरेक्ट साराय गुदुङावहाय एवफ्रामनानै नैबेखौ मोजाङै एवफ्रामनानै बेयावहाय गावनि नानि जा मेजेम बेजोंनो एवोमोन होननानै मिथियो आरो बेयावहाय ओंख्रियाव होनो थाखाय आइ मोजाङै गावनि थावजोंनो मोजाङै एवफ्रामनानैहाय बेयाव दै होनानैहाय मोजाङै दसे समनि थाखाय गोदौ होनानै बे नानि जा गोथाव रस बिदै बेखौ मो मोजाङै बहननानै नो जोङो जा ओंख्रि संगोन बेयावहाय लखबनानै होनायखौ नुबोनो मोनदोंमोन थि
दा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय नङा होमबा